औ नोंथां
औ खुुलुमबाय नोंथां
औ दा आंनि नोंथांनो गुबैयै फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं जोंनि बर'नि मा बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो
औ
दा हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दे
औ बैसाग हुआ जों बयबो मिथिखायो बैसागुआ जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे गाहाय रंजाथाइ फोरबो जायखौहाय हाय सैथ्र' दानि जोबथा साननिफ्रायनो लानानै बा बैसाग दाननि स्नि सानसिम फालिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ना ओ बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो जायखौ जों आमाय थुख्ल' होननानैबो बुंनो हायो ओ बर'फ गोदो गोदायनिफ्रायनो बे फोरबोखौहाय दासिमबो फालिबोगासिनो दङ आरोना आ थ्र दाननि जोबथा सानखालिनि सानखौहाय जोङो मोसौ बैसागो होननानै फालियो आरोना। मा खालामो जोङो बे मोसौ बैसागो सानावहाय माने जोङो फुङावनो सिखारनानैहाय ओ जोंनि बे मोसौखौहाय मा ओ हांगारजोंहाय माने बिदि बोदोमाव फुननानै होनानै आरो मा खालामो जोंनि माखासे आबाद मावनानै मोननाय फसल ओ फसलफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जेरैबायदि ओ लाव फान्थावफोरखौहाय माला सुनानैहाय जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो आरोना बेनिफ्राय मा बेखौहाय दैमायाव लांनानैहाय ओ दिग्लिथि लावथि जों बेखौ लाङो आरोना बिनिफ्राय लांनानै जों दैमायावहाय बेखौ थुखैहैनाय जायो आरोना बिनिफ्राय मा खालामो जोङो बिनि फागा बा दुरुं जों जायखौहाय दु रुं होननानै बुङो बे दुंखौहाय गोजाम दुंखौ जोङो सोलाय नानैहाय बेनो गोदान दुरुं खानानै होनाय जायो आरोना दा जों बेखौनो मा होननानै बुङो बो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि मोसौ बैसागो होननानै बुंनाय जायो आरो। बेनिफ्राय मा दंबावो जोंना ओ बैसाग दानै से अक्ट'खौहाय मानसि बैसागो होननानै फालियो आरो ना ओ बियो मोनसे बोथोरजों लोब्बा गोनां मोनसे फोरबो माने जोंनि बोसोराव मावनाय माइ बा दैज्लां बोथोरनि सिगां जोङो बे फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आबादारिफोरा फोथायो जे माने बोसोरावहाय जे माने दुखु खस्थ'खौ दुखु खस्थ' गाव गावनि गोलोमदैखौ ओ खोख्लैनानै जे बिसोरो आबाद मावगोन माइ गायगोन बिनि सिगां मा गावनि बे गोसो गोरबोनि दाहाफोरखौहाय माने गारनानै माखासे रंजानो थाखाय जों बे फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरोना बिनिखायनो मा जोंनि आबादारिफोरा सानो आरो बेखौहाय मा गावनि खस्थ' माबाखौहाय एइ ओ बे फोरबोआवहाय गा दोनथ'नानैहाय मा बेखौहाय फालिनाय बा रंजानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना बेबायदिनो जोङो मा बैसागोनि गिबि सान खालि मा खालामनाय नुनो मोनो गेदेरा उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो ओ गेदेरा ओन्दैफोरनो बोर होनाय बा मान होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ना बेबायदि मा ओ जोङो बैसागुनि गिबि सानावनो मा खालामनाय जायो ओम बायदि बायदि मैगं गोखा बा गोखै जे से जौ से थानिबो बांसिन मैगंफोरखौ बुथुमनानै संनानै जायो आरोना बे ओंख्रिखौ जानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाहाथे बायदि बायदि बेमार आजारफोरा दाजाथों बा दा साफिथों होननानैहाय मा जोङो बे मैगंखौहाय जानाय जायो आरो खायफा बेखौहाय बेदरजों जोंबो जायो आरो बे ए बेजों लोगोसे मा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि लोंग्रा फेग्रा मुवा खौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बे जाबाय माइब्रा बिदै बेखौ जाय दाख्लैसो जोंनि हादोरारि जि आइ टेकावहाय जायगा मोनदों बिनि मा बेखौ जों बेसेबा दान सिगांनिफ्रायनो बर'फोरा थियारि खालामनानै दोनखायो आरोना बैसागुआव आलासि फैबा होगोन बा लोंगोन होननानैहाय बिनि थावनाया गोदै आरो गोथाव जायो बे बिदै बायदि बिनि बेरै बिदै बायदि बिनि गाबाबो बेरे मोदैजोंनो एखे आरोना बैसो बैसागुआवहाय बर'फोरा बोराय बुरैनिफ्राय लानानैहाय ग'थ गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बयबो रंजायो मोसायो बे रंजानाय मोसानायाव बर'फोरनि हारिमुवा गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मेथाइ खननाय बेयो मा बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना नाथाय जों दानि दिनखौ नायनो थाङोब्ला मा जोंनि बर'फोरा माने बर'फोर माने जोङो बैसागु खुंनायावहाय माने थिखानानै होनाय सम जेरैबायदि केलेन्डाराव लिरनानै होखानाय समसिमल' फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो दा माने जोंनि जोङोथ' दायो समजों खारफानायनि जुग होननानै मा जों गासैबो माने समजों खारफानो थाखाय बिदिनो थिखानानै होनाय केलेन्डार सिमखौल' फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना आरो बुंनो थाङोबा जेर ओेरैहाय गोदोनि दिनावहाय जोङो दामग्रा देग्राफोरजों दामग्रा देग्रा लानानै दामग्रा देग्रा लाया गारा मा माने माइक बायदिसिनाखौ लाया गारा गाव गावनि जोंनि बर' हारिमुनिनो दामग्रा देग्रा खाम सिफुं सेरजा लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जों खुगाजोंनो खननाय गाव गावनो सुजुनाय मेथाइफोरखौहाय खननानैहाय माने बैसागुआव जेरैबायदि गाजा गोमजायै रंजायोमोन बेखौहाय जोङो दायो माने खम नुनो मोनसै आरोना मा खालामो जोंनि दानि जुगनि मानसिफोरा मा टेब दाबनानैसो मोसायो मोसानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो मा खालामो न'खर न'खर गिदिंनानैहाय माखासे मा न'खर न'खर गिदिंनानैहाय माने मागिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना बियो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ए खान्थि आरो जोबथार बैसागुनि जोबनायावहाय मा खालामनाय जाबावो जोङो बे जे जोंङो मागिनानै मोननाय म माइरं आरो फैसाफोरखौ बेहाय ज'नो रायजोयै ना मोनसे बेदरफोर बायनानैहाय जोङो ज'यै जानाय जायो आरोोना बेबायदिनो माखासे गामि ओनसोलफोरावहाय जोङो जोब हाबनायावहाय माखासे प्रग्राम बा खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरावहाय बेवहाय बायदि बायदि रोखोमनि जेनेबा उ बादायलायनायखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैबायदि खेला गेलेनाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि प्रग्रामखौ जों लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना दा आंनि बुंनांगौखौहाय आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दा नोंथाङाबो माबा मोनसे बुंनो सान सान्दों नामा
औ आङो नोंथांनोहाय जोंनि बे समाजारि जेंना होननानै बुङोब्ला माखौ मिथियो बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों खोन्थानो सानदों आरो समाजनि जेंना होननानैबो जोंहा बे समाजाव जेरै माखासे गोबां जाहोनफोर थायो जेरैे लेखा खा रोंङैनि जेंना आरो बेबायदिनो आथोनारि फारागथि एबा गथ' मावदांसा एबा मा जागोन जेन'बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरनो जोंनि माखासे समाजनि मोनफा मोनफा गेदेर जेंना नङा ओमबा दा समाजनि जेंना होननानै बुंब्ला जों गोदोनि समखो जोङो बुंनो बुंनो नांगोन आरो ओमफाय गोदोनि सुबुंफोरा मा जायोमोन ओ बेबायदिनो लेखा सोलोंथाइयाव जोंहा इसेबां माने दावगानाय नङामोन नालाय ओंखायनो गोदोनि सुबुंफोरा मा गोबांथार बेबायदिनो गथ'मावदांसाफोर बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरखौ बांसिन मावोमोन आरो दा आं नोंथांनाव उन्दै ब गथ' मावदांसानि सोमोन्दै आङो फोरमायनो सानदों आरो दा गथ' मावदांसा होननानै बुङोब्ला मा ओ सासे गथ'आ जिब्रै बोसोरनि गाहायाव जे गुबुननि नखराव खामानि मावहैनांनाय बा ओ बिदिनो माखासे लेंबोहोयनांनाय दखान गलायाव खामानि मावनांनाय बेफोरखौनो जोङो होननो हायो आरो गोदोनि समाव मा बिमा बिफाया लेखा रोङामोन जायनि जाहोनाव मा गथ'फोरखौहाय मा नांनायनि बारा साबा सयजन खाहाम बेबायदि फिसा खाङोमोन आरो बिनि थाखाय मा सोलोंथाइखौ नांगौ रोखोमनि होजोबनो हायामोन ओंखायनो गावनि गथ'फोर बेखौ मा मालायनावसो खामानि मावलाबायनो दोनहरदोंमोन नङाबा बेबायदिनो लावखार रुवाथि दाहोना बेबायदि दोननानै जायोमोन आरो ओमफ्राय गावनि गथ'फोरखौ जे सोलोंथाइ होनांगौ बिनि फारसे ओ बिसोरो एसेबो साननाय गैयामोन आरो जे उन्दै गथ'फोरखौ जोङो गुदि सोलोंथाइनिफ्रायनो जोङो फोरोंनानै मोजां सोलोंथाइ लाहोनांगौ बेनि फारसे बिसिनाव सानखांनाय गैयामोन आरो जे बिस्र मा दङ ओ हिनजावसाफोरफोरखौथ' बांसिन गुबुननि नखराव खामानि मावनो दोनहरनो थाखाय मानो होनबा गोदोनि सुबुंफोरा मा हिनजाव माहारिफोरखौहाय बांसिन मा बा गुबुननि नखराव खामानि मावनो दोनहरदोंमोन आरो जि बेसोरखौ फोरोंनानै लाब गैखाया गुबुननि नखरावसो थाब हाबा जाहैखायो होननानै सानोमोन आरो बेखायनो मा सोलोंथाइखौनो होआमोन आरो गोदोहाय ओमफ्राय दा बेबायदि गथ' मावदांसाया आयेनखौहाय गोदोनि सुबुंफोरा बारा मिथियामोन आरो नाथाय आथिखालाव जे सरखारा नैरोजा गु मायथाइनिफ्रायनो जे सोलोंथाइनि मोन्थाय मोनसे आयेन दानानै होदों बे आयना ओरैबायदि जे बेहाय साफ्रोमबो गथ'फोरानो हौवा जा हिनजाव जा ओ बेवहाय हारि आथोन धोरोम जेबो फाराग जेबा बासिया सिबायहा मा साफ्रोमबो गथ'फ्रानो मा समानै सोलोंथाइ लानो मोनगोन आरो गासिबो समानानै सोलोंथाइ लानानै मा ओ मोनसे समाजखौ जोंहा जौगाहोनो हानाय बेबायदि मोनसे आयेन दाबाय आरो दा बेफोर आयेनफोरखौहाय ओ बांसिन सुबुंफ्रानो मोनथियामोन नाथाय बेखौहाय ओ मोनथि होनानै आथिखालाव दा बांसिन मोनथिनानै मोनबाय जे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मानो गोनां सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा मा जिउआव खाना जोङो जेखौबो मावनो हाया बेफोरखौ दा आथिखालनि सुबुंफ्रा मिथिनानै मा सोलोंथाइखौ ओ गोसो होसो आरो गावनि गथ'फोरखौहाय गुदि फरायसालियावहाय ओ थिसनसै आरो दा गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो माखासे थाखा फैसानि प्रब्लेमावहाय बा जेंनायावहाय बेबायदि गुबुननि नखराव दोनहरनो गोनां जायोमोन आरो बेफोरखौ जोंहा मा समाजनि माखासे लेखा गोरों सुबुं एबा फोरोंगिरिफोरा मा खालामनांगोन बै माखासे लेखा रोङै सुबुंफोरनि खाथियाव थांनानै मा ओ बैफोर सोलोंथाइनि मोन थाय आयेननि बागै फोरमायना हैनांगोन आरो जे सरखारा जोंनो ओ जेबो दालारि मासुल लाया आरो सानजौफुनि जानाय आदारनि थाखाय मोनखायो फरायसालियावनो गान्नाय जोमनाय द्रेस आरो लेखा बेग बेफोरखौ गासिबो सरखारानो जोंना मा फ्रियावनो होबाय आरो गथ'फोरनो बेफोर माखासे आयेनफोरखौहाय बै फोरोंगिरि बा समाजनि सुबुंफोरा मा बै लेखा रोङै सुबुंफोरनि गेजेराव हाय मिथिंफोर खुंनानै बेबायदिनो गेजेर गेजेर फोरमायहैयोब्ला बैसोरबो थारैनो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनानै गावनि गथ'खौ मालाबाबो दोननाय नङा आरो बे गुबुननि न'खराव खामानि मावनो ओंखायनो मा जोङो सिगांग्रो मा फोरोंगिरि एबा लेखा गोरों सुबुंफोरासो जोंहा मा दायथ' लानांगोन जि बिसोरखौहाय लामा दिन्थिना हैगोन आङोन दा गथ' मावदांसा होनना बुङोब्ला बे जिब्रै द'निफ्राय जिब्रै बोसोर बैसोनि समावथ' साफ्रोमबो गथ'फ्रानो उदाङै गेलेनो रंजानो फरायनो बेबायदि लुबैयो नाथाय बे समावनो मा खालामो बिमा बिफाया मा गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरनानै बिसोरनि इयुन जिउखौल मा सिलिंखार खालामनानै होनाय बेबायदि जायो आरो दा बेफोरो जोंनि थाखाय समाजनि मोनसे गेदेर जेंना आरो दा उन्दै गथ'फ्रानो सोलोंथाइखौ ओ लायाब्ला जोंहा माबोरैथो जोंहा लेखा गोरों एबा समाज सिबियारि बा समाजखौ दैदेननो हानाय बेबायदि सुबुं ओंखारगोन नङा होमबा नोंथां। दा आं बेखौनो नोंथांनि सिगाङावहाय बुं खोन्थानाय जाबाय आरो। दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दा समाबो जोंहा जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांजों रायज्लायनानै
औ दे गोजोन्थों
औ